खोनादों नोंथां बुंलाय औ दाथ' फ्रियानो
नोंथांजों आङो जोंनि बे ओ बर'नि दोरोङारि जौ संनायनि बागै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ नोंसिनि ओनसोलाव दा जौखौ मा मा रोखोमनि सङो आरो माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
फोरमायनोसै अब्ला आं बिदिब्ला जोंनि ओनसोलावथ' नों ओनसोल हिसाबैथ' बर'फोरा एसे एखेनो जायो नोंथांनि ओन सोलाव जेरैबायदि सङो बेबायदि जोंनावबो एसे सेमानो जानो हागौ। जेरैबायदि बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ बाहायबोगासिनो दं। बेखौ दोरोङारि गियानफोर बाहायनानै आरो बेखौ जोंङो गिबियै जोंङो आबाद मावनाय हिसाबै जों बेखौ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो जौखौ बानायनो थाखाय जोंङो एमावबो गोनांथि जायो एमावखौबो जोंङो माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय लाइफांफोरनिफ्राय जों बुथुमना लायो। बेखौबो माइरंजोंनो देनाय जायो। गाहाय जौआव जायगा लायो होनना बुङोब्ला जों माइरंआनो आरो एमाव।
औ
बिनि गेजेराव जों जौखौ जोंङो मोननै रोखोमै मोननाय जायो। गिसि आरो गोरान
औ
आरो जेरैबायदि गिसि जौखौ जोंङो माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जों आंनि ओनसोलावनो संनायखौ आं बुंनोसै जोंनि न'आवनो जेरैबायदि जोंङो मायरंखौ जोंङो सालिनानै इंखुर मोनोना नोंथां अब्ला बे खौनो जोंङो न'आव संनाय जायो आरो बे एंखुरखौ जोंङो माइरंखौ जेब्ला दो गिदिराव जोंङो दैखौ जानना होग्रोनाय जायो अब्ला बेखौ जान खांनानै बेयो अब्ला दैया गोदौनाय महर फैयो अब्ला जोंङो बै माइरंखौ एबा इंखुर खौ जोंङो होसननाय जायो अब्लाथाय बे खौ होसननाय लोगो लोगो अब्ला दसे समनि थाखाय बेखौ गोदौनो होनानै बेखौ एरखावना होनाय जायो आरो अब्लाथाय जेब्ला ओंखामनि म हर फैगोन अब्ला बेखौ जोंङो सोरोमनो थाखाय दसे अरदाबावनो दोननाय जायो। अब्ला बेखौ दोनखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ मोजांनो प्लास्टिक जेरै गोदो मादियाव बानायोमोन मिथिला दाथ' जोंङो प्लास्टिकखौ बाहायोना नोंथां बे प्लास्टिकआवनो जुमायखौ एरननाय जायो। बेखौ आरो गुसु खामनो थाखाय दसे समनि थाखाय जों बेखौ फेनलानानै होनाय जायो। आरो बेखौ फेनलाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजांनो फिथरफोर थायोना नोंथां बे फिथरफोरखौ सिफ्रुनाय जायो एसे दै होस्रो होस्रोनो आरो बिनि उनाव बेखौ जेब्ला गुसु जाजोबगोन अब्ला बेखौ दांनायनानै नायगोन अब्ला बै एमाव दोनदोंमोन ना सोलिनो बे एमावखौ जे बेसेबां जखानि होनांगौ बेखौ होनाय जासिगोनआरो। बे एमावखौ आरो मोनसे दङ मानेखि जोंनाव बांद्राय सेरेब दुरननोबा बेखौ बांसिनै होनाय खोनानाय मोननाय जायो आरो जेब्ला गिसि लोंनो अब्ला एमावखौ एसे खम माने खम बिबांनि होयोनो आरो अब्लाथाय जुमाया गोदै जायो होननानै बेखौ बुङो आरो बिनि अनगायै जोङो ओरैजाय माइब्रा जुमाइ माइब्रायाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेबो मोनसे
बेखौ जोङो फिनाय जायो बेखौ नै बोसोर थाम बोसोरनि थाखायबो फिसिनानै दोनखानाय जायो बर'फोरनि न'खराव मोननाय जायो बेखौ
औ
बे जुमाया गोदै जायोनो बेखौ अफ्रिजों माजोंबो जाखानाय जायो। बेखौ सेरेब मावनाय जाया बे जुमायखौ बेखौ जोङो बांसिनै बैसागु बोथोराव जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय नुयो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो जोङो जुमायखौ आथिखालाव जों नायनो थांब्लाथ' जोङो बिजनेस लाइनावबो जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोननाय जादों आथिखालाव सोरनिबा सोरनिबा न'खरफोरा बेफोरखौनो मानेके फाननानै जोङो गावनि न'खरखौ गावनि फिसा फिसौखौ लेखा फरा फोरोंनाय बेबायदिबो नुदों आरो नोंथां बेफोरजोंनो मोनसे न'खराबो मोनसे सुंथानायनि लामाखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दं बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै गोबां आबाद मावनानै मानेके गावनि जिउखौ खुंबोनाय हिसाबै बिसोरो मेंगा होनोबा देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय जौखौ लोङोमोननो
औ
बेनिखायनो जौखौ दासिमबो बर'फोरा बाहायनायखौ गाराखै आरो जौनि बिबां खौ जों गोबांनो बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि आलासि सिबिनायावबो बाहायो आरो बेनि अनगायै जोङो हाबा सारादु गासिबो बिथिङावनो जोङो जौनि जौवा गाहाय बिफाव लायो होननानै बुंजायो बिनि अनगायै जों फुजा फाथाल बेफोरबायदियावबो नुनो मोननाय जायो आथिखालाव फुजाफोराव एसे एफा एनै खमायनाय खौ नुनो मोननाय जाबाय गोदोथ' जोङो फुजा फाथाल बेफोरावबो बावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो मानसि थैनाय बै सुबुङा जेब्ला जौ लोंनो मोजां मोनोना अब्ला बे जौखौबो जोङो बेयो मा जौखौ बांसिनै लोंनो मोजां मोनो अब्ला बे जौ जौखौ बावनायखौबो जोङो गाहायै नुनो मोननाय जायो।
औ
बेबायदिनो नोंथांनि ओनसोलावबो जुमायनि सोमोन्दै माबायदि गाहाय बिफाव लायो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बिदिब्ला आं बुंनोसै ओ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोल लावबो जौखौ मोननै रोखोमैनो संनाय जायो। ओ ओ जौ गिसि आरो जौ गोरान होननानै बुङो जोंहा
औ
बेनिफ्राय ओ जौनि गाहाय माबा गाहायानो जाबाय माइरं आरो एमाव बेबायदिनो जोमाय एमावखौ गिबियावनो बानायनानै लाग्रो लाग्रोनाय जायो। माने बिदिनो गावबा गाव जोंनि ओनसोलाव गावबागाव न'वावनो एमावफोरखौ बानायना लानाय जायो आरो आरो खाय गैयाबा बे बबेनायफ्रायब्रा बिदिनो हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो बिनिफ्राय एमावखौ जोंहा माइरं आरो मोखोना बिलाइ आरो बै मोनसे दंफां राखेब होननाय दंना जोंथिं बेखौ बाहायो आरो दंफां राखेब होननायखौ बेखौ बाहायनाय जायो एमाव बानायनो थाखाय गिबियाव बेखौ बानायनानै लाग्रोनानै ओ एमावखौ ओ देनानै लाग्रोनानै ओ दानानै लाग्रोनाय जायो आरो। बेनिफ्राय राहोनो थाखाय बेखौ उम जि फोर नङाबा जिगाबफोरनि सायाव दोननाय जायो हुरनानै। बेनिफ्राय जौखौ संनो थाखायथ' जोंहा गाहायानो जाबाय माइरं। ओ माइरंखौ जा संनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय एमावखौ ओ माइरंआ ओ गुसु जायोब्ला ओंखाम बै संनानै लाखानाया गुसु जायो ब्ला एमावखौ जोंहा होनाय जायो नांगौ जखानि बेबायदिनो नोंथांनि ओनसोलाव ओ ओनसोल ओनसोलनि बायदिनो जौ गोरानखौ ओ बानायनोब्ला जोंनिखिबो बिदिनो एमावखौ एसे बुरजासिनै होनाय जायो।
औ।
खोनानो मोन्दों आंबो ओ बेनिफ्राय जौ गिसि बानायनोब्रा एसे खमैनो होनाय जायो। ओ अब्लाना गोदै जायो होननानै खोनानो मोननाय जादों उम बेनिफ्राय जोंहा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जौखौ आथिखालाव बेफार फालांगिनि थाखाय फ्रायानो बांसिनानो मावनाय नुनो मोनो। ओ बिदि न'आव लोंनो थाखाय खायफाबा संनानै दोननाय जायो बे मागो बैसागो बेफोरबायदियाव माइब्रा उम उम जौफोरखौ माइब्रानि जौफोरखौ संनानै दोननाय जायो आरो। खायफाबा बोसोरसे बा बोसोरनै बिदि मास मोननै मोनथामनि सिगांफ्रावनो संनानै दोनो माइब्रानि जौखौ। ओ बैसागु मागोआव लोंनो थाखाय ओ बेनिफ्राय उम खायफाया बिदिनो ओ जौखौ फ्रायानो जोंनियाव दा बेखौनो ओ थांना थानायनि राहा हिसाबै लानाय जादों माने दा आं खामायनायनि रां आरजिनायनि राहा हिसाबै फ्राय जों ओनसोलफोराव बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जौ फाननानै गोबां मुलाम्फा जानाय न'खर खुंनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव माने उम
बेबायदिनो नोंथांनि ओनसोलाव बे हाबा सारादुफोराव जौ बाहायनाय दंना नोंथां?
औ जोंनिखै दङ दंनाया सारादु हाबाफोरावबो जोंनियाव दाबो जौखौ बाहायो। बेबादिनो जाय सुबुङा जौ लोंग्रामोन। बै थैनाय सुबुंफोरा सारादुफोराव बेफोरनो बउनाय जायो आरो माने बेनि ओमफ्राय हाबाफोरावबो एफा एनै बांद्राय गोबांद्राय आजि-आथिखालाव गोबांद्राय एसेबां बाहायनाय गैला आरो जौफोरखौ फ्राय होमबाबो एसे नेमनि आन्था नेम बायदियै एसे एम बाबो होनाय जायो आरो।
औ।
एफा एनै माबा
आरो नोंथांनि ओनसोलफोराव बेखौ सोरबा बायदिया मुलि हिसाबैबो बाहायनाय नुदों नामा?
बिदिथ' नुवाखै नुनाया। जोंनि ओनसोलाव बिदि मुलि हिसाबै बाहायनाय। थ' आं न खोनानो मोनाखै माने। नुफेरनाय जायाखै आरो
खोनानाया जोंनि ओनसोलाव आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनादों आरो आंबो बिदि बाहायना नायफेराखै? जेब्ला उदै दुयो अब्ला सेरेब लोंनाय अब्ला स्रां मोनोनो? आरो खिनाय जानाय हामनाय बेफोरबो हामोनो सेरेब फुलि लोंब्ला बेफोरबायदि होननाय खोनादों आरो आरो जोंनि बाहायनायाथ' गोबां गोदोनिफ्रायनो जों बर'फोरा बाहायबोगासिनो दं। आथिखालसिमबो बाहायगासिनो दं। आरो बेफोरो जौआ माखासे जोंनियाव गाज्रि गोहोमबो खोख्लैदों। आथिखालाव उन्दै उन्दै फरायफुनाय फरायसाफोरा बेफोरखौ बाहायनानै माखासे गाज्रि आखु बेफोराव थांदों। गावनि फरायनायखौ ससे लामायावनो गारहैदों। बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां खहा जादों। नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जादों जानांगौ एफा एनैया।
औ औ जादों जोंनियावबो बेफोरबायदि खौ नुनो मोननाय जायो माने एसे उन्दै दे दख'नाय लाइमोनफोरा माने जौ बिदि लोंनानै फ्रायानो स्कुल कलेज बिद थाङालासिनो थानाय बेफोरबायदि बेफोरनि निसाह बुस्थुफोरनि फारसे एसेबाबो माब लांनाय नुनो मोनदों आरो आंबो। माने जौफोरखौ एसे गाहाय हिसाबै लानाय गामि ओनसोलाव बिदिनो थानानै जौ' जुया बिदि जौ लोंनायफोर बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों आरो ओमफ्राय बांसिनानो
आरो मोनसे जोंनियाव गुबुननि बेलाथि जौ बेफोरखौबो एसे गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों आङो। मानखि गोदोथ' जों गावनो गाव न'खराव बेफोरथ' अर्गेनिक हिसाबै बाहायनानै जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लानाय एसे जों गोग्गोखौनो बुंजागोन। जोंनि जौआ नाथाय बेलाथि जौखौ फोर जोङो बेफोरखौ माबोरै बानायो बबेनिफ्राय बानायो जों जेबो मिथिया। नाथाय आथिखाल आथिखालाव जोंनि एसे गोरों गोरा सुबुंफोरा बैफोर बेलााथि जौफोरखौसो बांसिनै बाहायनाय आरो बेफोरखौ बांसिन अनसायनाय होनायखौ आं नुनो मोनदों। आरो नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि बेलाथि जौनि बाहायनाय नुदों नामा?
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बाहायो माने जोंनाथ' फ्राय दखान फोरावनो लाबो थांफाजोबो गावबागाव दखानफोराव ओमफबायदि बेलाथि जौफोरखौ। फाननाय नुनो मोनोन आरो माने बेफोरखौनो आथिखालाव फ्राय बांसिनानो सोलोंनायखौ नुनो मोनो खायफा आंथ' गामिफ्राव खायफा बिदिबो नुदों माने जौ गोरान गिसिखौ लोङालासे बेफोर जौफोरखौ बाहायनाय बेफोरखौबो आं बे जोंनि ओनसोल बेफोर गामि फाव नुनो मोनदों आरो माने
औ।
दा नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि दङ ना?
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामियावबो बाहायजोबो बेफोरखौ बाहायनाया। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि दखान हिसाबैथ' गंफ्रोमबो दखानाव आथिखालाव बाहायो। आरो बिनि थाखाय बेलेक जौनि थाखाय ज मोनसे बिदिनो टाउन थोन मोनसे बे ओनसोलावथ' बेफोरबायदियाव जोङो वानसप बिदि खुलिनानै बि फोराव गुबुननि बेलाथि जौ बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जौखौबो जोङो बेफोरबायदि खुलिनानै जोङो गोजौ बिजनेस लाइनाव गोजौ थाखोआव थांहोनो हायोमोनबा जों गोग्गानाय जागौमोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
औ बिदिब्ला जोंनि राय्लायनायखौ बेहायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां।